हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथां औ खोनादों
आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय बर'नि माखासे गोदोनि बर'फोरा हाबाफोरखौ माबोरै खुङोमोन बेफोरनि सायावहाय आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां औ
नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो
ओ नोंथाङानो जागायजेनदो दे नोंथां दे
आंनो जागायजेननोसैना बिदिब्ला हाबा होनोब्लाथ' बियो मोनसे गोथार जुलि नङा होमबा उम बर'आवहाय जोङो गोथार जुलि होननानै बुङो हाबाया अनेक रोखोमनि दङ जेन'बा हाथासुनि हाथासुनि हाबा बाथौनि हाबा बा गोथार जुलि आरो बिनि मादावनो आङो गोथार जुलिनि गोथार जुलि हाबाखौ आङो बुंफोरनानै होग्रोनोसै आरोना दा गिबियावनो गोथार जोलुलि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' हाबानि ओ सिगां हाबानि सिगां जे हिन्जाव गोदाननि न'खराव थांनानैहाय ओ हाबाखौ माब्ला लानांगौ हाब्ला हाबाखौ माबे समाव लानांगौ हाबानि डेटआ माबे थारिखाव दङ बे डेट बेखौहाय रायज्लायहैयो आरोना
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ
जेब्लानाखि ओ हाबानि दिगखौ फन्जिखा होननानै बुङो ना बर' फोरनियावाय पन्जिखा पनजिखा बेयावहाय नायनानैहाय हाबानि देदखौहाय ओ थि खालामनाय जायो आरोना जेरै ओ जि थारिखआवहाय हाबानि लगन'आव दङ खयथानिफ्राय हाबानि लगनाव लगन' दङ बे समखौहाय थि खालामनानै हाबाखौहाय थि खालामनानै फैनाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जेरै हिन्जाव गोदानखौहाय डाथा डाटा जा डाटा जानानैहाय लायनो थाङो आरो हिनजावनि न'खरावहाय औ हाबा होनो थाखाय जोंहा हाबायावहाय जोंहा बैराथि नांगौ जायो होनबा सानै मेटर सासे नांगौ जायो आरो जोंहा जाय जै ग होग्रा आहुथि सावग्रा पुर'हित फुरहित बाबाबो नांगौ जायो आरो औ औ बेयावनो बिनि सिगां जोङो ओ हिन्जावनि न'खराव हिनजावखौ लायनो थांसै नङा होमब्ला? बेनिफ्राय हिन्जावखौ लायनो थांनानै लाबोनोसै हिनजावखौहाय न'निफ्राय गावनि न'निफ्राय बेयो लाबानोसै लाबोनाय समफोराव जोंनि ओनसोल फोराव आङो नुनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों। आ दा गिबियावनो हिनजाव गोदान खौ लाबोनाय समावहाय डाटा बरायो नङा होमबा डाटा बरायनानै बिनिफ्रायहाय हिन्जाव गोदानखौ लांगोनायावहाय आथिं सुयो आरोना। गोजाननिफ्राय फैनाय आथिं सुनानै होयो बेनिफ्राय दै सान थि सारनानै होयो बिनिफ्रायहाय बरा बरायै बरायै बरायै जोङो न'आवहाय दोनफैयो आरोना साहानि न'आवहाय सोनानै दोनफैयो आरो ना हिनजाव गोदानखौ बिनिफ्राय जोंहा आ आवाथि सावनाय जेब्ला आहाथि सावनो सम जायो अब्ला फिन खेबसेबाव हिन्जाव गोदानखौ न'निफ्रायहाय बरननानै आ आहाथि सावनाय जे आवाहाथि सावगोन जायगासिम लांनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय लांनानैहाय आ हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना जैग्य होयो आवदै सावो। सानैजोंहाय पुरहित बाबाया सावनानै होयो बे सावनायावहाय जोंहा माखासे न'नि मानसिफोरा आ आसिरबाद होयो आरो ना आसिरबाद बे आसिरबादाव खायफाबा सोरबा सोरबा रां होयो सोरबा सोरबा बिदिनो बायदि रोखोमनि जोथोब फैयो आरो बिनिफ्रायहाय ओ माइरं माइरं बिबारजोंहाय खर'आव होनानै बै माबायावहाय सान्द्रियाव दोननाय जे बैराथिफोर लानाय बा थि आलारि बाथि सावनाय औ बेजोंहाय औ आलारि बा थि बेजोंहाय खर'आवहाय फिदिङो आरो ना जारिनाय बायदि बेनिफ्रायहाय औ बिनिफ्रायहाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाना ए बे हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि दुथि बा गामसायावहाय हिन्जाव गोदानानि जोमग्राजों खाथेनानै गिदिङो आरो ना बिसोरो गिदिंनायनि उनाव गिदिंखांनायनि उनावहाय हाबायाहाय जोबो बिनि उनावहाय बिदिनो आलो गोजोनै रायजो जालांनायनि माखासे ओ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौहाय पुरुहेतफ्रा बुजायनानै बिदिन्थि होयो आरो ना मोजांखौ मोजां जेरैबायदि संसारखौ जालाङोब्ला ओरैबायदि मोजां जागोन बेबायदि बुजायो आरोना। आरो गोदोनि समफोरावहाय हाबाफोरखौ अनेक रोखोमनि जों नुबोदों जे ओ हाबाफोराव माने दानि बायदि स्क्रिन स्क्रिनफोर खोनाय नङामोन आरो ना। थालिर बिलाइजों फोमनानैनो हाबाखौ खुंबोनाय नुबोदों आरो ना। ओमफ्राय बै जेनाखि हाबायावहाय ओंखाम जायो ओंखाम जाग्रा आयजें जाय थुरसि बुङो नङा होमबा? प्लाासटिकनि जोङो दा लेखानिबो मोनो थोरसिखौहाय बे थोरसिखौहाय गोदोनि समफोरावहाय बाहायामोन आरोना आरो मोनामोनबो बे जों बे गोदो उन्दै उन्दैयावबो जोंबो नुबोदों बे जे थालिर फस्ला थालिरनो बे थालिर फस्लाखौहाय जखानि सुनानैहाय मोनफा मोनफा खानानै हास'नानै बेयावनो ओंखाम जाहोयोमोन आरोना औ बेबायदिनो नों गोदों आरो गोदोनि समफोराव बेन्ण पार्टि बेथ थाखायायो जाहैबाय आरो दानिस दानिस समावहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बिदि दामनानैबो जों हाबाखौ होनाय नुयो आरो नुनो मोनो आरोना अनेक अनेक बे खोमनि जों हाबाखौ नुनो मोनो दा नोंथांमोननि ओनसोल फोराव हाबाफोरखौहाय माबोरै माबोरै खुङो बा बानायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो बुंथिनानै होदो नामा नोंथां
ए जागोन नोंथां नोंथाङा बिराद गोबां बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमायलांबाय बर'नि हाबाया माब्रै जायो गुबैयै दा बेनि थाखायनो नोंथांखौ हामबाय होन्दों आरो बिराद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांसिम बे बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायना होननि थाखाय दा आंबो जा आंनि रोंगौथि गोनां एबा आंनि नुनाय बेखौ लानानैनो बे बर' हारिनि जे हाबा होनाय खान्थि बे खान्थिनि सायावहाय फंनैसो फोरमायना होनसै नोंथांनो जोंनि ओनसोलनिखौ जोंहा मोनसे बर'नि फान्दु ललिफि दंखायो नङा होमबा नोंथां बे फान्दलिपिनि नेमखान्थि बायदियनो जोङो माखासे नेमखान्थिफोरखौ दानानै लाखानाय मारै हाबा जानांगौ मारै संसार जानांगौ संसार जानायाव माबोरै माबोरै सोरखौ मान होनांगौ सनमान होनांगौ बेफोर गासैबो बे बर' फन्दुलिपियाव लिरनाय दंखायो दा बेबायदियैनो जोंना गोदोनि नेमखान्थि बायदि हाबा होनाया नों बिथाङा फोरमायनाय बायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप स्टेप दंलाय लायो जेरै गिबियावनो हौवा गोदाना सोरबा बैसो जानाय दंबा बेखौहाय हाबा होनो थाखाय गामिनि बोराय बुरिफ्रा होनो उमुगनो हाबा होनांसिगौ उमुगनो हाबा होनांसिगौ खाथियावनो सोरबा फसायनायफोर दंबा सिख्लाफोर दंबा नायनानै फनांसिगोन होननानै बिदिनो फसायलायनानै रायथिलायनानै जेब्ला औ अमुगासो उमुखजों मिगोननानै जुदि मिनाय मोनोबा बिसोरनि न'खर खखरावहाय नायनो थाङो आरो जेरै नोंथाङा हिनजाव नायनो थाङो होननाय बायदि बिदिनो गामिनि बोराय बुरै गागि गागिफोरखौ लालायायनानै माने बुंनो थाङोब्ला नियम खान्थि बायदियै हिन्जावफोरखौ लांफाया आरो हिन्जाव गोदान नायनायाव जोंनि ओनसोलाव हौवाफोर गोजा गागि गागि बेखौ लानोसै ह न'खरनि सासेसो गारजेनखौ लाफानानै थाङो आरो सोरनावहाय हिनजावखौ नायगोन बेयाव नायनायाव नायनानै बिदिनो थांलायलायसै थांनानै कबिरा होनो जोंनिजों कबिरा थाङो आरो कबिरा थांनानैहाय जेब्ला थाङो न'आव सहैग्रोोना सुैनानै बिदिनो ज' सावरायलायनोसै खारन जाय मानसिनाव थांगोन बिसोरो मोनथिखायो नालाय सिगाङावनो खोन्थ हग्रोन जायाखै उमुग मोना उमु दिनावाय उमुगखौ नायनो फैगोनायलायनानै ओंखायनो बिसोरबो रेडि थि खालामना थाखायायो आरो गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै ओदिनखालि थांनानै बिसोरो सावरायलायो सावरायनानै हिनजावखौ जे रायथिनो थांदों बे बाथ्राखौ बुंफ्रलायनो मोनग्रोआ आरो सिगाङाव मोनसे मोनसे राव बाहायग्रलायनांगौ बिदि नियम दंलायलायो आरो जोंनिजों बावहाय ज' जिरायलायनानै जेब्ला दे नोंथांमोन मानो थाखाय फैदोंमोन बेनि सायाव बुं बुरनानै होदो होनलायथारगोन आरो हिनजाव लागोनिफ्राय अब्लासो हौवा लोगोआ बुंसै नोंथांमोन जोङो दिनै बेयाव फैनानै खारनानो जाहैबाय जेराव बाथि नुयो औ जेराव थुरि नुयो बयाव बाथि गारो होनलायलायनानै बुंलायलायसै आरो ना
ओ ओ
खादो माने हिनजाव नायनो फैबाय बे मोनसे मेसेज बायदि आरो मोनसे खौरां जे जेराव थुरि नुयो बाथि गार होनबाथाय बिसोरो माने ए मानि उमुखखौसो हिनजावसो नायनो फैदों बेबायदि होनलायनायसै ओमफ्राय बिदिनो सावरायसै आरो सावरायनानै नोंथाङा होननाय बायदि थारिख थिग खालामलायसै पनजिखायाव नायनानै बबे दिनावहाय मोजां जागोन माब्ला हाबानि थारिख दं बाराय टाइम गासैखौबो नायजोबनानै हाबाखौ थिग खालामनानै थांसै आरो
बेबायदिनो थिग खालामखानाय लेखा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हिनजावखौ लायनो थांसै गाजा गोमजा एखेबारे गामिनि बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो थांलायलायनानै लायो आरो गोदोनि दिनाव हाय मा जायोमोननो मोसौ गारि गारिजों थांलाय लायनानै लायोमोन जाहैबाय गोजान गोजान बे समावथ' गारि गुरा गैयामोन जोंनि बे बर' गामिफ्रावहाय आ दा आथिखालावथ' एभेलेबेलसै लाय लामाफ्राबो मोजां जाबाय हिनजावफोर लायनो थाखाय बिदिनो बास भारा लालाय लायो आरो सोरनाबा सोरनाबा मिनि बास बासनो माहाजोन माहाजोनफोरना मार'थिफोर एखेबारे खारफोर लालायथारसै बुरजा गारि लानानै लायनो हाथारसै आरो माहाजोन माहाजोनफोरना बिदिनो हिनजावखौ लानानै फैनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हाबा लाफैसै
बिदि हाबा लाखांनानै बिसोर बिदिनो संसार जायो दा हाबाया बर'आव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै नोंथां बुंनाय बायदि बे खानथिजों जायो आरोबाव मोनसे खानथि दंबावोमोन बेखौ फ्राय जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोना आरो एरै सानजाहा नुनो मोनोबा गोदोनि दिनाव नुयोमोन नैबे मा होनदों मोनथाय नोंथाङा आं नामखौ बावबावबायसो अनला खारि जालाय लायनाय गोनाङा औ हाथासुनि हाबा बे हाबायाबो गोदोनि दिनाव फ्राय मोनथिजानाय बिराद मुंदांखा हाबा जानाय खानथि आरो बर'नि नङा होमबा नोंथां बे खानथिजोंबो गोदोबाय बिराद हाबा जायोमोन हौवा गोदाना हिनजाव गोदानखौ अनला ओंख्रि दौलायलायनाय बेबायदि दा नुनो मोनलिया आरो फ्राय बेबायदिनो आथिखालावहाय हाबा जानाय खानथिफ्रा सोलायबोगासिनो दं सोलायनाया मेजरि सोलायाखै मानो होनोब्ला मानसिफ्रा मा जायो गोबांयावनो गोसोथोलायनाय माजानाय सम हास्लाबैयावनो हाबा जानायाव एखमबा खारसनलायनाय एखमबा बिदिनो दोनखारलायनाय बेफोर हाबाखौबो जोंनो मोनसे दोनखारनाय हाबाया गमामायै बुंनो थाङोब्ला नैबे खान्थि बायदि जाजोबा रायथिनाय मानायफ्रा उनावसो थांलाय लायनाय जायो आरो हाबा जा जाखांनानैसो नङा होमबा नोंथां बिदि जानायखौ नुयो आरोबाव बिदिनो गोबां हाबाफोरखौ आजिखालि मानसिफ्रा मन्दिरफ्रावबो लानोसै बिदिनो मुंदांखा मुंदांखा मन्दिर जेरै महामायानो बग्रिबारिनो बेबायदि मन्दिरफ्राव बा हाबा लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा औ गामियाव जाबाथ' जोंना बेन पार्टि सिफुं एखेबारे दफ्ला दामनानै गोगोम मोसायै मोसायै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायो दा बेबायदिनो हाबाखौ खुङो आरो नोंथां नङा होमबा जायै लोङै गाजा जा बोर होलायनानै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ दा बेनो आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो हाबा खान्थि फालिनाया नोंथां औ
जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय हाबानि औ नोंनि हाबानि सोमोनदैहाय अनेक बाथ्रा मिथिबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो दा बेनिफ्राय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय हाबानि सायाव मोजाङै बुंफुनानै आंखौ मोनथिहोनायनि थाखाय।
औ नोंथां गोजोनथों औ नोंथां।